हेल औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों। ओ खोनादों।
नो नोंथाङा दायो?
ओ दायोथ आं ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ।
ओंखाम जाथवाखै नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो जाथवाखै।
अ ओमफ्राय ओ।
थाङा फ्रि दङ नामा?
दायो औ फ्रि। माबाफोर
अ। नोंथाङा सम होनो हायोब्ला आं नोंनाव मोन्नैसो सोंथि सोंनो नागिरदों
उम सों सोंजागोन नोंथां। सोंजागोन।
औ माने जोंहा गामि आरो सहर थायो नङा होमब्ला?
उम।
ओमफ्राय बे गामियाव संसार जानाय बा रायजो जानाय गामिनि थागिबि आरो सहराव रायजो जानाय थागिबिफोर बे मोननैनि गेजे रावहाय नोंथाङा मा फाराग नुयो?
फारागथ औ ओ गोबां फारागथ नुयो। गामियाव जों बिदिनो गावनि गोसोबादि मैगं थाइगं गायनानै बायदिसिना खालामनानै आबाद मावनानै जानो हायो। नाथाय सहराव जों बेबायदि नुनो मोना आरो सहराव होनब्लाथ गोबां होंगो दोंगो मानसिनि थांलाय फैलाय आरो गारि मथर बेफोरनि गोबां माबा जायो नाथाय गामियाव बेबायदि जेबो गैया गामिनि सुबुं फोर रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला थ गामियाव ओ गोबां ज ज बेफोरबायदि अनज्लायनानै हेफाजाब होलायनानै सावरि बादालि जालायनानै ओ संसार जानायखौ बा हेफाजाब होलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ बिनिफ्राय सहराव माबायदि सलियो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम सहरावथ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ जेबो मावनाय माबाफोर गैयाबाथ जब बायदिसिनाफोर गैयाबाथ सहराव जों संसार जानाया एसे गोब्राब नङा होनबा नोंथां थाखा फैसानि आंखालावनो होन जिउ खुंनायाव एसे गोब्राब आरो बेगोबराब खौ आं नहुरो
उम
नोंथाङाबो फोरमायदो नामा एसे
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बा थाफ्राबो सैथोआनो जोङो गामियाव रायजो जानाय आरो सहराव रायजो जानाय बे मोननैया ज जाहैबाय गोबां फाराग दं नङा होमब्ला नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जेरैहाय जोङो गामियाव थ थायोब्ला माखासे मुलाम्फाफोरखौ मोनो आरोना ओमफ्राय सहराव था थाग्रायाबो सहरनि बायदिनो मुलाम्फाखौ मोनो आलदा आलदा मोननैयावबो माने गाज्रि होननानै बुं बुंनो हाया आरो सहरनि बिथिङावबो सहराव रायजो जाग्राफोरनि थाखाय माखासेयाव मोजां बिनिफ्राय गामियाव रायजो ज जानायफोरनि थाखायबो माखासे बिथिङाव मोजां
औ नोंथां
जेनेबा आं दा गामियाव रायजो जानायखौनो बुंनोसै बिथांमोना गोग्गो बारहावा मोनजायो गिबियावनो नङा होमबा? औ। मा होनगोन बिसोरो फ्रेस मैगं मोन जायो। न'आवनो गायनाय मैगं मुलि बायदिसिना होयै जेरैहाय लाव फान्थाव सबाय बायदिसिना बेफोरबायदि आरो फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ गामिनि सुबुंफ्रा गोरलैयैनो गामियाव मोनजानो हायो। मैगंफोरनि बेलायाव जों हाग्रा बंग्रा खानानै मोनो जेरैहाय जारि मैगं खुदुना बुथुवा लाइ लाफा बेफोरखौ फोनानैबो मोनजायो। हाग्रायाव नागिरनानैबो मोनजायो आरो मा आरो फारसेथिं दैमा दैसायाव साम' खनना ना गुरनानानै बे बायदिबो मोनजायो नङा होमबा। आरो लोगोसेनो गामियाव थाग्रा सुबुंफ्रा ओ ओरैबायदि जे खामानि दामानि मावनाय सम फ्राव बिसोरो ज' ज' गावजों गाव हेफाजाब होलायोना नङा होमब्ला सोरनावबा खरसेनाव माय गायनाय फुनाय जादोंब्ला बेयाव थांदेरनानै हेफाजाब फैबाय आरो बिनि उनाव गुबुन नखरावबो ओ बिदिनो हेफाजाबनि गोनांथि जादों थांनानै हेफाजाब हैलायबाय बेबायदिनो आरो बिसोरो सावरि बादालि सिस्टेमै माने सलिनानै थायो ओ फार्स्ट थिं सहराव बुंनो थाङोब्ला मा जायो सामफ्रामबो मुथुर खारनाय नङा होमब्ला गारि मथरनि उखुन्दै ओ गोबां गुबुंले बेफोरखौ सहराव ओ सहायनानै थानो गोनां जायो आरो ओ बिथांमोना गोग्गो बार मोनजाया खौनो बुंनांगोन फारसेथिं नफ्राबो खाथि खाथि थि नालाय थोन थोन आरो एसे ओजों गामियाव थाग्राफ्रा जाहैबाय बिफां लाइफां दै दैमा दैसा जिब जुनार ओ आबाद फोथ फोथार बायदिनि गेजेराव थानानै जोङो ओ मिथिंगायारि थांनानै थायो आरो टाउनाव थांनानै थानाया माने जायफोरा बेखार थायो जेबो ओ गुबुन राहा लामा गैया बे दखान होनाय औ गला होनाय इफोरबायदि खामानि गैयाबाथाय माने सोलिनो गोब्राब जायो आरो औ नोंथाङा आरो बिनोसै सायावनो माबाफोर फोरमायबावनो हागोन हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ जेरै जों सहरनि बागैथ' नोंथाङा बुंखाबाय गोबां गोब्राब होननानै जेबो मावनाय जेबो माबा गैयाबा। नाथाय गामियाव जों जेबो मावाबाबो माने जों संसार जानो हायो जेरै दाउ, अमा, हांसो जों बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनानै जों न'खरखौ खुंलांनो हायो। नाथाय जेबो मोनसे जे मावनाय गैयाबा जों जोंहा बिजनेस ओ माबायाव
सहराव
सहराव औ दाउ अमा लानानै न'खर खुंनो हाया जायगायाव जों फुख्रियाव ना फिसिनो हाया। बिदिनो गोबां रोखोमनि जों गामियाव होनला मोसौ मासे लानानैबो जों बोसोर बोसोराव बोसोराव माफा माफा मोसौनिफ्राय फिसा मोननानै जों रां मोननो हायो।
औ
दाउ लाना रां आरजिनो हायो बारियाव अमा लानानैबो जों रां बुजिनो हायो बेबायदि गोबां नङा होमबा नोंथां? नाथाय सोहोराव थानो होननाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि जेबो जों माबा मोना जों माबा नङा मा मोनसे बिजनेस फिसाबाबो गला होनानैबाबो साख्रि बाख्रि मावनाय जाथारनांगोन आरो टाउनाव संसार जानबो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ नाथाय जों गामियाव होनबा सासे सादारन सुबुंबाबो जिउ खुंनो हालांङो आरो हा
औ
दि आं मोननो हायो आरो बेराफारसेथिं बुंनो थाङो बा जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायनाय आरिनाय माइ हाजिरा हानाय बेफोरजोंनो जों गोबां रांबो मोननो हायो। हिनजावफ्राबो आरोे हौवा बेफोर होनबाबो आलि खोनाय आलि दाननाय नाहा मैया हिनजावफोराबो होम ना गुरनानै बायदिसिना खालामनानैनो न'खर गामियाव जिउ खुंनो सुबिदा गोबां सुबिदा दं आरो गामियाव। आरो गोबांहाय हौवासाफोर नाथाय सोहोराव बेबायदि नङा जे दिनै माबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बा जों सों माबा हेल्प मोननो थाङा आरो। गासैबो रां जोंनो जायो रांखावरिजोंनो जायो होननाय बायदिसो।
औ।
बेखौनो
औ नोंथाङा सैथोखौनो फोरमायदों बेनिफ्राय आङो नोंथांनाव मोनसे सोंबावनो सानो गामियाव थानाया आरो सहराव थानाया सोलोंथाइ लानाया गुबुन गु गुबुन जायो नामा बा सोलोंथाइनि बिथिङाव गामियाव थानाय फ्रा लेहेम जायो नामा? बा सहराव थानाया बांसिन सोलोंथाइ लानो हायो नामा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन।
नोंथां बिदिथ' जों जेबो नुनो मोना नोंथां मानो होननानै बुंब्ला ओ सोहोराव थाबावो बे एखेखौनो फरायगोन आरो जों गामि ओनसोलाव थाबाबो बे एखेखोनो फरायगोन। खोथाया मानो होननानै बुङोब्ला ओ बेयाव बांसिन होनना बुङोब्ला खालि जोङो राव बा भाषानि रावनि सायावल'सो एसे गोरोंसिन जागोन आरो। नाथाय जों जों सोहोराव थानानै जि ए बि सि दि गारांआ जि रावफोरा जि माबा फरायो बेखौ खबा बियानफोराबो बिजाबा बेबो एखे सोरोहोरनिबाबो एखे नङा होनबा नोंथां। बेनिखायनो जे बो फाराग गैयिखौ नुयो जाय नाजायो बे हायो। बिनिखायनो । फरायनायनि सायाव आं सोलोंथाइनि बिथिङाव गामि सहरनिबा नुनो मोना आरो।
औ। नंगौ था ओरैनो नों बुंनाया नंगौ। ओ। माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों। गामियावनो था बा सहरावनो था बिजाब बिजाबानो नङा होमब्ला बिजाबाव बे एखे गुनानो थागोन। नाथाय रावाल'सो आदा आदा जाग नङा होमबा जेरै ओ जायहा बर' स सुबुङा बर' रावजों सोलोंगोन। असमिया सुबुङा अस असिया रावजों सोलों नंङा होमबा गावबा गाव रावजों सोलोंथायखौ मोजांयैनो गामियाव थाबाबो सह'राव थाबाबो लानो हायो बेखौनो बुंनो नागेरदों नङासझ नोंथाङा? औ औ बेनिफ्राय ओ गामि याव थानायनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै एसे माबाफोर फोरमायबाव अनोमोन नोंथाङा।
गामिनि सेमोन्दै होनना बुंनोङोबाथ' जों गोबां बुंनो हायो खुगाजों बुंजोबनो हाया। गामियाव रायजो जानाय होननाय लोगो लोगोनो गामिनि सुबुंफोर होननाय लोगो लोगोनो बिसिनि आखल आखु बिसिनि रायज्लायनाय होननाय बिस बिसनि थानाय जानाय बिसिनि गाननाय ज जोमनाय गासैबो एसे आलादा जायो आरो। जेरै बिसोरो गोबां राव रोङा गामियाव जा राव रायलायो बेखौनो रोङो गामियाव जा बायदि थासारि बेखौनो बिसोर सोलोङो। बेफोरबायदि आरो बिदि नङासै गामि ओन सोलनि सुबुंफोरा गुबुन रावनि गुबुन राव रायलायनो रोङा बेबायदि।
नामा नोंथां
औ
जों बिदिब्ला रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
नोंथां दे औ दे दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोनबाय दे नोंथां
दे